हेल नोंथां
औ औ नोंथां बुंलाय
आं नोंथांजों मा होनो मोनसे आयदानि सायाव बिसो सावरायनानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
होनबा आं होनो जोंना बर'फोरनि मा होनो खाथि गासा सावनायनि निमफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसै आरो नोंथांजों
औ औ नोंथां
जोंना मा होनो जोंना बर'फ्राथ' मा होनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां जोंना सिगां गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा जोंना बांसिन मानो आबाद मावनानै जिउ खुंनानै थांनानै दं नङबा नङा होमबा नोंथां जोंना बे बर'फोरनि फोरबोनि गेजेराव जोंना खाथि खासा सावनायो मोनसे आरो ना जोंना माने बे खाथि खाथाखौ खाथि गासा फुजाखौ जोंना मा होनो खाथि गासा सावनायखौ जोंना। बाराय मा होनो गाजा गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो जोंना मा होनो। बाथि आरि सावनानैनो खुंनाय जायो नङा होमबा नों थां जोंनिया खाथि खासा सावनायखौ मा होनो मा होनो असमियाफोरा मानो खाथि बिहु होननानै बुङो आरो आरो बिसोर मा होनो खङालि बिहुबो होनो आरोना ओमफ्राय बे जोंनिया खाथि गासाखौ जोंना मा मासाव फालियो होनबा जोंना आसिन दानि जोबथा सानावनो जोंना मा होनो मोनाबिलियाव नो खुंनाय जायोनो आरोना फालिनाय जायो माने फोरबोआवथ' जेनेबा जेबो ओरैनो ज लोंनाय जाया नङा होनोमबा नोंथां। फोरबोआव मा खालामनाय जायो। जेब्ला जोंनो होनो माइ फिथाइ मा होनो माइ फिथाइ बिबार बानायबा थरायफुनाय। सोमखोर सोमखोर जानाय समाव जोंना मा खालामो जोंनिया गावबा गावनि दुब्लियाव थांनानै नङा होबा नोंथां। मोन जे मा होनो जोंना आलारि बाथि बा थाइगर बिखुं थाइगिर बिखङाव थाइगेर बिखं मोन मोनफा मोनफा लायै लायै मा आरो जोंना बेखौ दोननो थाखा फ्राय जोंना मा होनो गनफोरबो लानाय जायो नङा होनबा नों
औ।
बेबायदि लायै लायै ओमफ्राय बेयाव जोंना थाव गुबै होनानै मा होनो बाथिखौ सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां ए एबायदि खालामनायखौ जोंनिया एसे खोमसि मोनाबिलि समाव खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदिनो मा होनो। बयहाबो गावबाागाव दुब्लि दुब्लि थांनानै गावबा गावनि सोमखोर सोमखोर जानाय बा बिथां मानो बै फिथाइ थायहांनाय माइफोराव माबायाव थांनानै गावबा गाव दुब्लि दुब्लि थांनानै बे माबाखौ आलारि बाथि सावनायखौ गसा सावनायखौ खालामो आरोना जोंना मोनाबिलि समाव समायना नुयो आरोना जोंना बे समाव ओमफ्राय बेबायदि मा होनो दुब्लिनि अनगायैबो जोंना मा होनो बर' सुबुंफ्राथ' जोंना बाथौ सिबिनायफोरथ नङाोमब नोंथां। बाथौ बोराइ बाथौ गुदियाव बा मा होनो बाथौ गुदि आरो बाख्रिबो थायो जोंना। बर'फोराव माइदि दोंग्रा बाख्रि बाख्रि गुद दि गलिफोरावनो ओमफफ्राय आरो ओंखाम संग्रा न'फ्राबबो जोंना मा। बे साखिखौ सावो आरोना जेनेबा बाथि आलारि बाथिखौ जोंना। ओमफ्राय जोंना मा होनो जोंना बे खाथि दाननि हाबजेनन्नाय आगोल मा होनो मोनाबिलियाव अरसावनानै खुंनायखाय बेखौ मा जोंना बर'खा खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो आरो ना जोंनिया ओमफ्राय जोंना बे जोंनाथ' बर'फ्रा मा होनो जि दानानै जिउ खुङो नङा होनोमबा नोंथां। जोंना बे जोंना बे हाबा जायै सिख्लाफोरा जि दानि जोंना सेवारि लायोना बे सेवारिखौ लानानै दुब्लि बारियाव थाङो होनो आर ना ओमफ्राय बे सेवारिखौ जोंना दुब्लिबारि दैयाव लांनानै जोंना थाव गुबै जों मा होनो। मोजाङै जोंना जि दाग्राफोराव जोंना एसे मा होनो। मैलाफोरायो नङा होनबा हादद हालाफोर थायो। खौ जोंना सेवारिफोरखै जोंना मोजाङै थाव गुबै फु हुगारस्रांनानै जोंना बेखौ मा होनो। जोंना बै माइ बिफां जोंना थरायनाय बायदि बिफांफोराव मोना हुब्लिरलाङो आर ना जोंना। ओमफ्राय बेजों जोंना मा बर'फ्रा मा फोथायो जोंना जोंना बेबायदि खालाम्ला जोंना। माइ बिदांफ्रा बिराद मा होनो मोजां मोजां जायो गोलाव गोलाव जायो आरो मा होनो। फिथाइफोरा गोग्गो जायो रुमबां रुबां जायो बेबायदि होननानै मा होनो। बेबायदि बुङोनो आरो जेनेबा बोर बियो आरो ना ओमफफ्राय जोंना बेबायदि खालामोबाथाय। ओमथाय जोंना मा होनो जेनेबा मोजां जायो होननानैबो फोथायो दं आरो जेनेबा। बिदांफ्रा गोलाव गोलाव जायो बा मा होनो। मा होनो जेनेबा थेफा थेफि जाया बेबायदि मा होनो मोनसे। जोंना सुबुं फोथायनाय दं आरोना जोंना बे बेनि थाखायनो जोंना बे खाथि गासा सावनायखौ जायो। आरो जोङो बे मा होनो बेयो थ'जोंना जोबोद। माइ आबादखौ जोंना मावनो थाखाय जोंना जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां जोंना गिबियाव हालौनांगौ जायो। खोथिया फुनांगौ बिनि उनाव मा होनो हाब्रु बारियाव सान्दुं गोसायाव गायहैनांगौ अखा बांखा ओमफ्राय। बेबायदि खालामनाया जोंना जोबोद मा होनो। जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जोंना। बेखायनो जोंहा जाहाथे जोंना बेबायदि खस्थ' खालामनायफ्राजोंना ओरैनो थाङा जोंना मा होनो। आरो जाहाथे जोंनिया मा होनो बे आबादफोरखौ जोंना मा होनो। एम्फौ एनलाफ्राबो मा होनो दाजाथों बेफोरनि थाखाय जोंना आर'ज गाबनानै जोंना मा। बे बर' समाजाव जोंनो मा दसेब्लाबो जोंनिया मा। बे मा होनो खाथि गासा सावनाय हाबाखौ जोंना मा खालामो आरो ना। बेबायदिनो मा होनो सिगां जोंना गोदो गोदाय जों जेनेबा। जों मिथियो सहै समनिफ्राय जोंना गोदो गोदायनि बे आबै आबौफ्रानो जोंना मा। बे खाथि खा सावनायखौ दाबो मा होनो फालिबोनानै जोंना दासिमबो मा बर' सुबुंफ्रा जोंना बे। फालिगासिनो दं आरोना जोंना बे फोरबोखौ आरो जोंना मा होनो। असमियाफोराबो जोंना मा बे फोरबोखौ फालियो नो आरोना। आरो जोंना मा होनो जोंना मा मोनसे दङ आरो मा होनो। खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे खोन्थानोसै आङो। जोंना खेराइ फोरबोया जोंनिया मा जोंना बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा नोंथां। जोंना बे खेराइ फोरबोखौ जोंना बायदि बायदि मा होनो गुबुन गुबुन थांखि लानानै खुंनाय जायो आरोना जोंना जै मा होनो। बे खेराया जोंना मा होनो मोन ब्रै बाहागोआव बोखावनो हायो। दोसोन खेराइ उम्रु खेराइ ओमफ्राय मा होनो फालो खेराइ बा न'नि खेराइ।
औ।
जोंना मा होनो। न'नि खेराइखौ जोंना मारै खुंयो जेनेबा नखरनि गोनांथि बा न'खरनि गाहाम हासथायनानै जोङो मा। न'खरनि खेराइखौ होनाय जायो जेनेबा जोंना न'खरनि मानसिफ्रा जोंना। बबावबा थांनाय फैनायाव बा ना हा मै हा थांनायफोराव नामा जाहाथे जेबो माबा जाया खहा जाया बा लोमजा साजा जाया। अनि सुबुंफ्राबा सोरबा जेनेबा गावसोरनि मा होनो साख्रि बाख्रि मोनफुंनो हायो। बेफोरनि मा होनो बेफोरनि गाहामथिखौ जोंना ना मा हास्थायनानै जेनेबा जोंना। आर'ज गाबनो जोंना न'खरनि खेराइखौ मा होनो खुंनाय जायो आरोना। आरो मा होनो बिनि अनगायैबो जोंना मा होनो। मोनसे मा होनो उम्राव खेराइ बुङो जोंना। उम्रु खेराइखौ जोंना मा आसार दानावबा आमथिसुवा जोबनायनि उनाव खुंनाय जायो जोंना बे। गामिनि सुबुंफोरनि गाहाम हास्थायनानैबा जोंना आबाद फसल बा फिथाइ सामथायाइ नङा होमबा। बेफोरो जाहाथे जोंना गामिनि फिथाइ सामथाइफ्रा मोजाङैनो थायो बेनि थाखाय जोंना बे। अम्र खेराइखौ होनाय जायोनो आरोना जेनेबा दैज्लांनि आसु आबाद मावनाय मा होनो। जोंबो सोमोन्दो दङ बे उम्र खेराया जाहाथे जोंना बे आबादा मोजां जायो बेनिखायनो जोंना बे खेराइखौ मानो। आसु खेराइ होननानैबो बुङोनो आरोना। अब्ला नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो एसे नोंथांनि। सुबिदा बायदिसो।
औ औ नोंथां। औ जोंना ओ बैसागो फोरबोखौ माबायदिहाय फालियो होनोब्लाथ' जोंना बैसागो फोरबोखौ ओ जोंना बैसागोआ जेनेबा बोसोर गोदानखौ बरायनाय जायो आरोना बेबायदिनो जोंना ओ बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै ओ फालिनाय जायो बेबायदिनो जोंना बैसागो बोथोरथ' जोबोद रंजानाय ओ फोरबो आरोना बेबायदिनो जोंना ओ बैसागोनि गिबि दिनखौ जोंना मोसौ ओ मोसौ बैसागो होनना फालिनाय जायो मोसौ थु खैनाय जायो आरोना बे दिनखालि ओ जोंना बेबायदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो हालदि फान्थाव बेबायदिनो जोंना पानिलाव आरो बायदि-बायदि माबा रोखोमनि मा होनो जोंना फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं जोंनिया बुथुमनाय जायो आरोना आरो बेबायदिनो जोंना ओ मोसौ थुखैनो थाखाय दिगलि गुथि बा थाराय बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा मिथिंगानि मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो ओ बुथुमना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय बे मैगंफोरखौ जोङो फिसा-फिसा हानानै ओ जेनेबा बेखौ जोङो माला सुनाय जायो बेबायदिनो बिसोर मोसौ-मोसौफोरनो एबा जिबफोरनो जोङो जुनारफोरनो गानहोनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बे मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ जोंना साराय खिथुनि हांगार एबा बेबायदिनो साराय ओ ओंखाम संखांनानै खान्थानि हांगार बेखौ जोङो एसे-एसे लानानै बेयाव थाव गोथां होनानै बेखौ जोङो गिसि खालामना ओ मोसौ बा बोरमाफोरनोओ बिखुङाव जोङो दद दद गोसोम फोथा फोनना होनाय जायो आरो ए जे बेदिन खालि जोंना फोथायनाय दोङो आरो ना गोदोनिफ्रायनो जे बे दिनखालि ओ जोंना ओ मोसा मुफुरफोरा जे जाया बा बिसोरखौ मोसा साननानै हेंगारना होथों बेफोरबायदि साननानै बिसोरनो बे खौ ओ फोनना होनाय जायो आरो जोंना बेखौ मानो मो मोसौनि ओ जेनेबा मोसौनि दिन होनना बुङोब्लाओ बिसोरखौ बे दिनखालि उदाङै बेरायनो बा उदाङै गांसो जानो थाखाय बेसोरखौ बेदिनखालि थुखैनानै हेंगारना होनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो बे जाय जायगायाव जोङो बिसोरखौ थुखैगोन बे जायगायाव बिसोरनि ओ गोजाम फागाखौ जोङो गारबोनाय जायो आरो बावनानै बेबायदिनो बिसोर मोसौफोरखौ लानानै जोङो गामिनि एबा गावबा गाव न'आव थानाय फख्रि एबा दैमाफोराव जोंङो लांनानै बिसोरखौ दै साबस्रि-साबस्रि थुखैनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो बे मोसौआ बेदिनखालि उदाङै थाथों होननानै जों हेंगारना होनाय जायो बेबायदिनो बे मोसौआ ओ जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला बेयो न' फारसे फैयोब्ला ओ बेखौ जोङो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो बा गोदान फागाखौ जोङो बिसोरनि मुङाव बाउना दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना अखानायै जोङो मानसिनि दिन फालिनाय जायो बेबायदिनो जोंना थैनानै थांनाय बै आबौबा आयं मोननो जोङो गोथि सि बावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दोङो जि जों जेबो जायालासिनो बिसोरनो जोंना फिथा-सौराय जेनेबा सावनानै जेबो सिबिं-सिबिं बा बेफोरबायदि नारेंखल फोर होआलासिनो बिसोरनो फिथा सावनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो बिसोरनो जुमाय एसे बेबायदिनो ओ सेरेब एसे आरो बेबायदिनो जाग्रा ओ जाग्रा मुवाफोर एबा बेफोरबायदिनो सि सि गोथार आरो फैसा एसे बेफोरबायदि जोङो बावनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां बेफोरबायदिनो बे मानसिनि दिनखालि उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर साबस्रिनाय बायदि रोखोमनि फोरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अखानायैनायनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै ओंखारनानै हौवाफोरा जेरैहाय जोंना खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि रोखोमनि आगजु लानानै जेनेबा मोसानो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो गावबा गावनि गाननो गोनां खसाब जेरैहाय जोंना गामसा ववासकट आर'नाइ बेफोरबायदिनो फावरि खानो थाखाय जोंनो आर'नाइ जानजि अ खानु थाखाया बि ज आर'नानाय बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ बा बर' हारिनि गाननाय फोसाबखौ गाननानै ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो एबा सिख्ला बुरै गथ'फोराबो गावबा गावनि गाननांगौ जेरैहाय जोंना सिख्लाफोर एबा आइजोफोराथ' जोंना बर' हारिनि बेाद जोंना दखना दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दखना बिदन आरो बेबायदिनो जोमग्रा फास्रा रेगि रेगां लानाय फास्रा आरो बेफोरबायदिनो ब्लाउस गाननानै बेदिनो आर'नाइ लानानै बिदिनो खारनायाव बिबार लानानै जोङो मोसानो ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना उन्दैफोराबो गिदिरफोरखौ नुनानै बेबायदिनो दख'ना फिसा फिसा गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो गथ' हौवाफोराबो जेनेबा गथ'फोराबो जोङो बेफोरबायदिनो हौवाफोरखौ नुनानै गामसा गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बिसोरबो गथ' उन्दैफोराबो थरखा लानानै गामि गामि बा न'खर न'खर बैसागो मागि होयो आरो बेबायदिनो बोराय बै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला आ बेबायदिनो बयबो ज लोगो नांनानै गामि गामि एबा न'खर न'खर बैसागो मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनो बा बेबायदिनो बैसागो मागागिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोङो न'खर न'खर नखर बैसागो मागिनानै सोरबाफोर अननानै फैसा एसे बा माइरं एसे बेफोरबायदिनो आलु दरसे बेफोरबायदिनो जोङो गोबां अननानै हरनाय बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो ज' खालामनानै बा थुबुर खालामनानै दोननानै जों बेफोरखौ जेनेबा माइरंफोरखौ एसे बुरजाबा जों बेफोरखौ फाननानै फैसा मोननायजों आरो जोङो मोसानानै मोनबोनाय फैसाफोरखौ जोङो ज' खालामनानै हाथथाय बाजार खालामनानै जेनेबा खाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेनि अंबा जोंना बैसागो बोथोर होनोब्लाथ' जोबोद रंजानाय बोथोर जेनेबा बेयो बैसोनि न'खराव बेयो बैसोनि न'खराव बिदि आलासि जाद्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना बैसागो होनना बुङोबथ' जेनेबा जोबोद रंजानाय बोथोरनि